नोंथां
औ नोंथां
औ ओम खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथांजों आं जोंनि बर'नि दोरोङारि जे फोरबो बैसागु बेनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानै फन हरनाय जादों आरो नोंथाङा रायलायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागु फोरबोखौहाय गिबिनिफ्राय लानानै जोबजासिम माबायदियै फालिनाय जायो नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन
आरो
औ‌जोंहा बैसागु होनोब्ला गुबै बर'फोरनि ओ मा होनो गोदान बोसोर बा रंजाथाइ फोरबो होनना बुङो नङा होनबा
औ नंगौ
औ जेरावहाय जों बैसागु औ जोंहा सैथ्र' सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालिनिफ्राय जों बैसागु फालिनाय जायो जेराव गिबि सानखौ जों जेनेबा मोसौ बैसागु होनना बुङो मोसौ बैसागुआव जों फुंनिफ्राय सिखारनानै जोंहा गोबां खामानि थायो नङा होमब्ला जेरावहाय जों मोसौखौ जोंनि माइनाव औ माइनाव अ बा लोखि होननानै बुङो जेरावहाय जोंनो जोंनि गायनाय फुनायाव मदद खालामो मोसौआ जायनि थाखाय जों बै सानखालि मोसौखौ ओ फुंनिफ्रायनो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै बिदिनो जों मोसौखौ थुखैनो जगार लायो जेरै जों लाव फान्थाव बिदिनो हालदै हालदै गोथां बेनिफ्राय दिग्लि लथि थाराय बेफोरखौ लायो बेफोर मुवाफोरखौ जोङो सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि बाहायो जायनोखि बिनि सानसे आगोलनो जोङो बैफोर मुवा बेसाद फोरखौ औ मुवा बेसादफोरखौ नायगिरग्रोना लानांगौ जायो बे‌ सानखालि जोंहा बेखौ ओ फिसा फिसा हाना लायो जेराव जोङो बेंखन महर होनना बुङो बेबायदि हाना लानानै जोङो औवानि आरुंजों बेखौ माला बानायो जेराव जों बे मालाखौ औ मोसौनि गलि बा खायसे खायसे न'नि दरखं बेफोराव दोनो लोगोसे मोसौ थुखैनाय जाय जायगायाव थुखैदों बे जायगायावबो आलारि बाथि लगायनानै बै बे ओ मालाखौ गारबोयो लोगोसे जों मोसौखौ थुखैनो थाखाय मोसौनो ओ साराय बा ओ मा होनगोन बेखौ दो बेनि हांगारखौ औ हांगारखौहाय जों हल'नानै ओ गयनि दुनाखङाव लानानै बेखौ औवानि मोनथाम हासुं बानायनानै बेखौ जयै सरजाबनो ओ मोनथामखौबो ज' सरजाबनानै जों फोथा फोननाय जायो अ बेबायदिनो फाख्रा सिख्राखौ फोथा फोननानै जों मोसौखौ ओ बै सानखालि जों लावथि जों बुवा ओ जोंहा ओ बेखौ मोखोना दंफां जिथु बिबार बारनाय ओ बेनिफ्राय औवानि थानाय बेनिफ्राय थाराय बेफोरखौ लानानै जोङो आरो दिग्लिलिटि दंफां बेखौ जयै खाथबनानै ज जों मोसौखौ बुनाय जायो आ बेनिफ्राय मोसौखौ जों अ बेजों बुयै बुयै लांनानै ओ खायसे दैमा खायसेया बिदिनो दैसा आरो खायसे फख्रि बेफोराव थुखैनो लाङो अ जोंहा मोसौ थुखैनायाव गोबां ओ मेथाइ दं नङा होनबा खुगा मेथाइ होनना बुङो जों बे
औ नंगौ
मेथाइबो होनो औ बिदिनो जों लावखार मेथा खनै खनै जों मोसौखौ थुखैनो लाङो बे सानखालि जों मोसौखौ दिरुं लागायनाय जाया जों सारोन ह बुङो बैखालि सारोन हगारना दोनो लोगोसे जों फाख्रा सिख्रा बे फोथा फोननायनि जाहोना जाबाय जोंहा बे सानखालि सानसे जों मोसौखौ सारोन हगारनाय जागोन जिहेथु ओ हाग्रा बंग्रा थांगोन ओ बेबायदिनो मोसा ल ख्राजों दाहर जाथों बा गिनानै जथों होननानै जों फाख्रा सिख्रा फोननाय जायो बिदिनो
औ
मोनायावहाय लाबोनानै मोनायावहाय लाबोनानै जों गलियावहा गोदान फागा खाफैया बेनिफ्राय जोंसौनि मुङाव आलारि बाथि सावो मोनायावहा बेबायदि मोसौ बैसागुआ जोबनानै थाङो लोगोसे अखानायै जोंहा बैसागु जेराव जों ओ मा होनो मानसि बैसागु होनना बुङो बेखालि जोंहा औ न'खरनि ओ गासै सुबुङानो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै ओ बाथौ गुदि आलारि बाथि लगायनानै बिदिनो ओ गिदिरखौ खुलुमनाय जायो लोगोसे उन्दैखौ मा होनो बोर सारस्रिनाय जायो ओ बेबायदिनो जोंहा मान होलायनाय थायो बैसागुनि से खालारावहा बिदिनो ओ रायजोनि मन्दिर बा थानसालिफोराव बिदिनो आर'ज लानाय जायो आ बेखिनियानो औ बिदिबा नोंथांमोननिखौबो एसे फोरमायनानै होलायदो
औ हागोन ओ जोंनि ओनसोलावहाय जोंहा मोसौखौ ओ जोंहा बैसागुखौ मोननै ओ आयदायाव रानो नङा होमब्ला मो मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसु गिबियावनो मोसौ मोसौ बैसाग मोसौ बैसागुखौ जोङो हाय सैथो दाननि जोबथा खालारावहाय फालिनाय जायो आरो नोंथां
अ
बिखौ जोङो बे दिनखालि जोङो मोसौ खौ थुखैनाय जायो आरो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जों गोबां ओ मुवा बुस्थु नांगोन नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ जोङो ओ मोसौ थुखैगोन खालिनि मोसौ बैसागु खालिनि ओ सिगांनो सानसे सिगांनो जोङो नागिरनानै बा ओ गलाफोरनिफ्राय बायनानै दोनफैनाय जायो आरो
औ औ
औ बेफोर मुवाफोरनि मुंफोरानो जाहैबाय जेरै फान्थाव दिगलि लिथि थाराय हालदि औ बेनिफ्राय जोङो मोसौ बैसागु खालि फुङावनो जोङो ओ दुगैस्रां लोबस्रां जानानैहाय जोङो बेफोर मुवा बेसादफोरखौहाय हानाय जायो आरो हानानै जोङो औवानि आरंआव सोनाय माने माला बनायनाय जायो आरो नोंथां
औ औ
औ बिनिफ्राय जोङो अ हाखांनानै माला सुखांनानै जोङो मोसौनो फुथा फोननो थाखाय जोङो गयनि दुनायखङाव हाय ओ साराय एबा थौनि हांगार हल'नाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ बेनिफ्राय जोङो बे हांगारखौ फोननानैहाय जोङो मोसौनो फोनो फोननाय जायो आरो औवानि ओ मोनथाम फिसा फिसा गनस दाननानै बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ ओ दैमा बा फख्रियावहाय नो होना लानानै थांनाय जायो आरो न नोंथां
औ
बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ थुखैनाय समावहाय जोङो बे हानानै लानाय मुवा बेसादफोरखौबो एसे एसे सार नानैहाय थुखैनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो ओ मोसौखौ ओ फोथारावहाय होनानै लानानै थां जायो आरो बे होनानै लानाय थांनाय समावहाय जोङो ओ सल' मोनसे खननाय जायो जेरै नोंथाङा जे दानि होनदों लाव जा फथाव जा बोसोरै बो सोरै एरबाय ए था नों हानजा हानजा होननाया बे सल' बेनिफ्राय जोङो
बेनि उनाव हाय मोसौखौ जोङो हेंगारनानै फैनाय जायो आरो सानसेनि थाखाय फोथाराव नङा हबा नोंथां औ बेनिफ्राय जोङो मोसौ खौ हेंगारनानै फैनानै फैनाय फैयो नालाय फोथा फोनो होसो जोङो मोसौनो बे खथा होनायनि ओ जाहोनानो जाहैबाय मा मो सौखौ जोङो ओ सान से हेंगाना फैगोन नालाय बेयावहाय मुफुरबा मोसाफोरा अरा बेनि थाखाय जों मोसौखौ हेंगारनानै फैनाय जायो आरो फोथाखौ फोननाय जायो आरो बेनिफ्रायहाय ओ बेनि उनाव जोंहा मानसि बैसागु मानसि बैसागुखौ जों बैसागुनि से खालारनिफ्राय फालियो नङा होमबा नों थां
अ नंगौ
बेनिफ्राय जोङो बेयावहाय बेनि से बैसागुखालिहाय जोङो दुगैस्रां लोबस्रां ओ न'नि मन्दिरावहाय साथि लगायनाय जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोङो सा थि लगायनानै ओ लगायखांनानैहाय नखरनि गोदोरफोरखौ खुलुमो उनदैफोरखौहाय ओ बो बोर सारस्रियो आरो बेनि उनावहाय जोङो ओ बिनि गामिनि गासै सुबुंफोरखौबो जोङो ओ खुलुमनाय जायो आरो गोदोरफोरखौ बिनिफ्राय बिनि अखानायानायैनिफ्राय जोङो बैसागु मोसानाय जायो आरो नोंथां
औ औ औ नोंथां औ नोंथांनाव मोनसे सों थि सोंनो लुबैदों आं नोंथांमोननि ओनसोलाव औ नोंथांमोननि ओनसोलाव जिहेथु मोसौ बैसागु फालियो खायसे खायसे जायगायाव गोखा गोखै जानाय नेम दं नङा होनब्ला ओ नोंथांमोननि ओनसो लाव माब्ला जायो बे गोखा गोखैखौ
बेखौहाय जोंनि ओनसोलाव औ ओ मोसौ बैसागुखालिनो जायो आरो
औ औ
औ
औ जों खायसे खायसे जायगायाव नुनो मोनो जों स्नि सानावसो जानायखौ ओ जोंनि ओनसोलावबो औ मोसौ बैसागो फालिनाय जायो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव गोखा गोखै होनोब्ला ओ आथिखालाव मा मा ओंख्रि खौ मोननो थाङो बै जौसे सेनि गेजेराव मा मा ओंख्रिखौ
औ फुंखा औ फुंखा बेनिफ्राय माना मुनि नि ओ बिदिनो आं नामफोरखौ बारा मोनथिजोबा
औ औ दिंखियाबो जानाय नेम दं नङा होनबला जोंहा औ दिंखिया बेनिफ्राय खानसिसा बायदिसिना माने नुनाय मानि नुनाय मानि जों ओंख्रिखौनो होननांगोन जिहेथु जोंहा हाग्रा बंग्रानिफ्राय गोबां सिनायनाय ओंख्रिफोर थायो नङा होनब्ला नथाय आथिखालाव जों सिनाय मोनैयावसो बैफोर ओंख्रि नङा बा मैगं नङा होननानै जों जानाय जाया जोंहा मानि मुनियानो मोननै दङ नङा होमा मोननै रोखोमनि फिसा मोन मोने गिदिर मानि मुनि
जाहैबाय जोंनि बे सावरायलायनायखौ बे खिनियावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम
औ गोजोननाय थाबाय औ दे